आरो साननैस
औ नोंथां खोनादों ना? खोनादो ना नोंथाङा? औ औ थारैनो। दा आं नोंथांनो फन हरनायनि खारनानो जाहैबाय मोन से जोङो मोनसे गोनां आयदा सावरायनि नङा होमबा। दा बे आयदायानो जाहैबाय सोलोंथाइ। औ नोंगौ। सोलोंथाइ खौ आथिखालाव जोबोद जिउनि जिउनि मोनसे ओ गोनांथार मोनसे हा बाहागो नङा होमबा सोलोंथाइया। सोलोंथाइ गैयाबा जेराव ओ थांनानै थादोंब्लाबो खाना। बेबायदि मेगन थानानैबो खाना बेबायदि सोदोबखौ बाहायनायखौ जों खोनायो।
औ जिहेथु जों मोनसे बाथ्राखौ खोनाबाय थायो ना? जिहेथु सोलों थाया जोंनो जोंखौ खोमसिनिफ्राय सोरां लाबा लामासिम लाबोयो होननानै।
नंगौ, दा आं नोंथांनाव सोंथि खालामनि नङा होमबा? नोंथाङा आंनि सोंथिफोरखौ जा हायो फिननाय होबानो जाबाय। दा सासे फरायसाया हमनानै ला ओ क्लास सिक्सनिफ्राय मेट्रिक सिम बेसेबां फरायनाय सासे फरायसाया? माबायदि फरायोब्ला बियो गावनि साबजेक्टखौ बा गावनि आनजादखौ मोजां नाम्बार लाखिनानै पास खालामनो हायो? नोंथाङा बेनि ओ आइडियाफोर होनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां। जिहेतु क्लास सिक्सनिफ्राय क्लास टेन सिम
औ मेट्रिक होजासिम। माने गथ'फोरा गोबां माने कनफिउस थायो नालाय दा बिथांमोन गथ'फो रा माबोरै फरायोब्ला मोजां नाम्बार लानानै पास खालामनो हागोन? बा बुजिनो हागोन आयदानि सायाव।
नोंनि ओ भिउ पइन्टखौ होनो हागोन।
आंनि बादिब्ला सासे फरायसाया जिहेथु मोजां मार्क्स लाखिनो थाखाय मोजां उथ्रिसारनो थाखाय ओ जिहेथु बिथांनाव गिबियाव डिसिप्लिन थानो नांगोन। आरो नैथियाव - जिहेथु नांथाबनो हानाय गोहो बे थानो नांगोन आरो जिहेथु
डिसिप्लिननि सिङावनो गोलैगोन जिहेथु बिथाङा सानफ्रोमबो फरायसालियाव थांनांगोन। क्लासखौ बिथाङा ओ जिहेथु नुजाथिनांगोन सानफ्रोमबो क्लासाव नुजाथिनांगोन बुजियैखौ फोरोंगिरिनियाव सों नांगोन लाजिनाय गिनाय बानाय बेखौ गारनांगोन। आरो सानफ्रोमबो फुङाव थाब सिखारनानै फरायनांगोन। फरायनायनि सिगाङावनो ओ बिथाङा एक्सारसाइस खालामनांगोन मानि थाखाय खालामनांगोन आं बेखौ लासै लासै बुं गासिनो जिहेथु फुङाव सिखारनानै फरायनांगोन, ओ गिबियावनो एक्सारसाइस खालामनांगोन। माने जायखौ जों ब्याम कसरत होननानै बुङो बर'आव, बिनि उनाव फरायसालियाव थांनानै साखोन सिखोन जानानै फरायसालियाव थांनानै जिथु बिनि क्लासखो लानांगोन मोजाङै बिनि उनाव आरो फरायसालिनिफ्राय फैनानै बिदिनो साख साखोन-सिखोन जानानै जायै लोङै आरो फरायनायाव जफिननांगोन। थिग बेबादिनो जिहेथु जोङो फरायब्लाल' जाया सानफ्रोमबो फरायनांगोन। फरायनाया सानफ्रोमबो मिनिमाम द' घन्टा फरायोब्ला मोजां। खमैबो द' घन्टायै फरायनांगोन। गासै आयदाखौनो फरायजोबनो नाजानांगोन। जिहेथु गासै आयदाखौ खौनो फरायनोब्ला बिथांनाव मोनसे रुटिन थानो नांगोन। थु रुटिन गैयाब्ला माबेबा माबेबा आयदाया थालांनोबो हागौ जिहेथु जोङो जाय आयदाखौ थाङोब्ला उनाव नाव बेखौ गोसोखांफिननायाव बै फरायसाया गोब्राब मोननो हागौ। जि बेनि थाखाय जोङो रुटिन फल' खालामनांगौ। गासै ओ नेमफोरखौ फालिनायनि गेजेरावबो बेवहाय गोबां बाथ्रा हाबनानै थायो जिहेथु बिथाङा मोजां बिखिनाखौ बिखिना नेमखौ फालिनानैबो सासे फरायसाया मोजां मार्क लाबोनो हायाबो जानो हागौ। जिहेथु बिनि थाखायनो आं गेजेराव सोनाय बाथ्राया जायखौ जोङो ब्याम खालामनांगोन। फरायब्लाबो जोङो गासै जेसेबां फरायो एसेबांनो माब्लाबा जोंनि मेलेमावहाय बेले बेजे साननायफोरा फैबाय थायो। माने फरायनायनि गेजेर जेराव माबेखौबा बुजियोब्ला बिदिनो खर' गुदुं जानाय सानब्रेनाय बिदिनो बायदिसिना जानाय बानाय बायदि हाबो। जायनि थाखाय जोङो माखासे ओ फरायसाफोरजों लोब्बा गोनां बियाम एक्सारसाइसफोरखौ खालामनांगौ। जेरै जोंहा दङ मेडिटेसन। बेनि उनाव दङ यगा आरो बायदि देहायारि दङ ओ मेडिटेसनखौथ' खालामथारनांगौ जेरै बेसा बेवहाय थायो ओ गोसोखांथाबनाय ध्यान खालामनाय होननानै बुङो ना नोंथां?
नंगौ थारैनो ध्यान खालामनाय बे मोनसे सासे फरायसानि थाखाय जोबोर गोनां ओ सोलोंनो गोनां आरो खालामनो गोनां।
जाय जे सासे फरायसाया माब्लाबा ओ डिप्रेसनाव थाङो। बै डिप्रेसन आरो स्ट्रेस मेंनाय गोसोखो जोङो मोजां खालामफिननो थाखाय जाय फरायसाया जुदि मेङोब्ला बियो जेबो गोसोआव लाखिनो हानाय नङा। जायखिजाया आयदाखौनो फोरोंगिरिया फोरोंब्लाबो बुजायब्लाबो बेखौ मानिहोनो हानाय नङा। मानो होनोबा बिनि मेलेमाव आबुं जानानैनो थाबाय जाय बिनि बेले बेजे साननायफोरासो आबुं जानानै दङ जुदि जोंनि मेलेमा आबुं गाज्रि बेसाद जों आबुं जाना थायोबा नोंथाङा मोजां बेसादखौ सोनो हानाय नङा। जेरैबायदि जों दायो प्रेजेन्ट देआव मेम'रिया फुल जायोब्ला मबाइलनि मेम'रिया फुल जायोब्ला गोबां गोनां - गोनां बेसादफोरखौ नोंथाङा सोनो हानाय नङा। नङा होमबा नों? थिग जोंनि मेलेमाबो बेजोंनो एखे। जाय बेनिखायनो जोङो गिबियाव मेलेमखौ खालि खालामग्रोनांगौ। बिदिबा जोङो जोंनि मेलेमखौथ' आर्टिफिसियेलि खालि खालामनो हाया। बिनि थाखाय जोङो माखासे सोलोजों औ राहाफोर दङ नोंथां। जाय जोंनि आसामनि टपार टफार गिबि मास सि मोनग्रा फार्स्ट पजिसन सेकेण्ड पजिसन बिथांमोनाबो बैफोर स्किल होननानै बुङो बैफोर सोलोफोरखौ बिथांमोनाबो बाहायो। जेरै बेसा बिथांमोनाबो मेडिट टेसन खालामो, यगा खालामो, दिप ब्रिथिं खालामो। जेरैबायदि दिप ब्रिथिं गोलाव हां लानाय होननानै बुङो दिप ब्रिथिंखो। बै गोलाव हां लानायनि गेजेरजों जोंनि मेलेमाव माखासे मेलेमारि जेंना मेंहाबनाय
बेफोरो माने अक्सिजेन - अक्सिजेनफ्रा माने मोजां माने थाग देहा सिङाव थाङोब्ला बे खर'आव थानाय जेंनाफोरा माने खम जाबोयो।
औ नोंथां बिदि जुदि जोङो खर'खौ बिदिनो गुसुयै लाखिनो हायोब्ला जोङो ए गोनां जानाय जा मोजां - मोजां बाथ्रा फरायनाय बा बाथ्रायानो जा होन मोजां बाथ्रायानो होन बिदिनो मोजां - मोजां खामानि गोसोआव लाखिनो हायो थिग बेबादिनो जोङो फरायनायजों लोगोसेनो बैफोर जा स्किल बैफोर स्किलाबो जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो नोंथां आरो मोजां मार्क मोननो थाखायब्लाथ' थारैनो बैफोर स्किलखौ खालामथारनांगौ। आरो जों नुनो मोनो। ओ माखासे देरहासार जालांखानाय फार्स्ट पजिसन सेकेण्ड पजिसन मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट पजिसन सेकेण्ड पजिसन बिदिनो हायार सेकेण्डारि आनजादाव फार्स्ट पजिसन सेकेण्ड पजिसन एि पि एस सि इउ पि सि आनजादफोरावबो मोननाय जायफोर बिथांमोनाबो बैफोर बाथ्राफोरखौ गावसोरनि ओ गावसोरखौ जेब्ला सोङो इन्टारभिउ लायो अब्ला बैफोर बाथ्राफोरखौ बिथांमोनाबो
नंगौ थारैनो आदसा नोंथां ओ
थारैनो सैथो बाथ्रा होननानै जों मोननो हायो।
मोन मान मोननैसो साबजेक्टआव माने गथ'फोरा एसे होंगो - दोंगो जाबाय थायो। जेरै, ओ साइन्स ओ इंराजि आरो मेथामेटिक्स। दा बेफोरबायदि आयदाखौ मेथामेटिक्स आयदा खौ माबायदि फरायोबा जोंनि गथ'फोरा गोरलैयै बुजिनो हायो? बेनि माखासे ट्रिकफोर दं नामा? गोसोखांफिननो हानाय फरमुलाखौ बेफोरबायदिखौ फोरमायनो हागोन।
औ नोंथां जों गिबियावनो सानखान्थि आयदाखौ सानखान्थि आयदायाव जों मोजां मार्क लाबोनो थाखाय जोंहा माखासे नेम खान्थिफोरखौ फालिनांगौ जायो जेरैबायदि सानखान्थि आयदायाव माखासे फरमुलाफोर थायो सानखान्थि आयदा होनना बुङोब्लाथ' फरमुलाजोंनो आबुं जानाय बैफोर फरमुलाफोरखौ जों ओ लिरनानै गोसोआव लाखिनो नांगोन जुदि गोसोआव थायाब्ला बै फोर फरमुलाखौ गोसोआव थाखि लाखिनो थाखाय गावनि फरायनायनि आगोलाव बेराफ्राव सिथाबना लानांगौ जेब्ला सम मोनो अब्लानो फुङाव जुदि सोरांनाय लोगो - लोगो उथिनाय लोगो लोगोनो बेखौनो फरायग्रोनाय खालामनांगौ।
नोंगौ थारैनो
फरम'लाखौ गसोङाव थायोब्ला जोङो सानखान्थि आयदाखौ सानखान्थि आयदानि जा जोंनो जेंना होनाय थायो बेफोर जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनायाव जोबोद गोरलै जायो आरो बेजों लोगोसेनो सानखान्थियाव जोबोद फिसा फिसा फिसा बाथ्राफोर थायो बैफोर फिसा फिसा बाथ्राफोरानो गिदिर गिदिर बै जेंनाफोर
जेंनानि सुस्रांनायनि लामायाव म' मदद होयो आरो
औ नोंथां बैफोर फिसा फिसा बाथ्राफोर खौबो जोङो माब्लाबाबो नागारनो नाङा मानो होनोबा फिसा फिसा बाथ्राजोंसो जोङो गिदिर गिदिर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो बाथ्रायाव दङना नोंथां जेरैबादि ओ माने गिदिर गिदिर सोहोरावबो मा फिसा फिसा बाथ
नोंगौ नोंगौ थारैनो आं बे मोनसे एक्जामपोल खौ बे समाव होनो लुबैदों नोंथां।
औ नोंथां समाबो जोबबायमोन जोंहा ने?
नोंगौ र' दसेबाव। मोननैसो मोनसेल'सो बे एक्जामपोलखौ होनानै फोजोबदिनि नङा होमबा? ओ जेरै जोङो हमनान ला मोनसे गिदिर मन्दिरनि थालाखौ खुलिनो थाखाय माने मन्दिरखौ थालामारि नानै दोननाय जायो दा बेखौ जों खुलिनो हाया। दा बिनि खुलिनो थाखाय जोंनो फिसा मोनसे साबि नोङा होमबा थालाखौ खुलिनो थाखाय जोङो साबि बानायनानै लायो। दा बे साबिखौ फिदिंबानो बे मन्दिरनि थालाया गेंगोन आरो मन्दिरखौ जों खुला नुनो मोनो दा बेबायदिनो मोनफ्रोमबो बुस्थुआवनो हाजार गिदिरबाबो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो फिसा फिसा जेरै ओ मा होनो फिसा फिसा जेरै एक्स वाइ बेफोरबायदिखौ हमनानै ला बेफोरबायदियाव बाहायनाय नङा होमबा? दा बेबायदिनो जोङो साबिखौ जोङो फिदिंबानो गेङो आरो गिदिद जेंनाबाबो। बा गिदिद खामानि मावनोबाबो जोंनो बे फिसा फिसा खामानिया गोनां आरो।
औ नोंथां ओ मोनसे बाथ्रा दङमोन नोंथां ओ जोबनायाव जिहेथु बेजोंनो फोजोबनो सानदों मानो होनोब्ला जोंनि फोरोंगिरिया बे खौनो बुंदों जुदि सानखान्थियाव फुरा एक्सपार्ट जानोबा माने सोरांबानो मोनसे मोनसे सानखान्थि जेंनाखौ खालामनाय बे हुदाखौ खालामथारनांगौ माने सोरांबानो मोनसे मोनसे मेटस खालामनांगौ। हानायानो जा हायिआंनो जा जायखिजाया हानायब्लाबो बेखौ खालामथारनांगौनो।
औ औ जोबोद मोजां बे समाव नोंथांजों
ए पि एस सि उथ्रिसार जानाय बिथाङा बिथाङा जोंनिनो सारमोन। फोरमायनानै गालांदों।
नोंगौ नोंगौ। जोबोर मोजां बे समाव नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो उनाव फिन लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय नोंथांखौ। दे बिदिब्ला गोजोनबाय थारैनो।